नोंथां औ। आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों बर'फाद फोरबो बैसागो फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालियो। बेनि सायाव आं सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथाङा सम मोन हागोन आंना दसे
औ औ हागोन नोंथां।
औ औ होनोमबा जों जागायदिनो बैसाग होननानै बुङोब्ला जोङो बर'फ्रा बैसागोखौ जोंनि आंगो फोरबो हिसाबै जों फालियो नङा होमबा नोंथां। बैसागोआानो बर'नि बयनिख्रुइबो आंगो फोरबो आरो जों बैसागो फोरबोआव जों गोबां गाजा रमजायै जों रंजायो आरो बैसागोआ बर'फोरनि थाखाय सेथि फोरबो आरो बे फोरबोआ जोंनि अरायबो मिथिंगाजों बियो लोब्बा थानाय फोरबो आरो नङा होमबा बैसागोखौ जों मोननै बाहागोआव जोङो फालियो। होननानै जों बयबो बुङो दिनैसिम मोसौ बैसागो आरो मानसि बैसागो। जेरै मोसौ बैसागो होननानै बुङोब्ला जोङो सैद दाननि एबा संक्रान्ति जोबथा सानखालि जोङो मोसौखौ जोङो दुब्लि फोथाराव लांनानै बा दैमा दैसायाव लांनानै जों थुखैयो बेखौ दैमा दैसायाव बेनिफ्राय बिथांमोननि बिगुराव जोङो रं फोननानै होयो नङा होमबा गोसोम गाबनि जों रंखौ फथाबायसा फोननानै होयो बिसोरनि देहायाव। आरो बेनिफ्राय जोङो बिसोरनियाव माला गान होनानै फुजा होनानै जेनेबा जों बिसोर बिसोरखौ रंजायो लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरलांबाय था बिदि होननानै जोङो खुगाफोरनानै जोङो बिथांमोननियाव मोदोमाव जोङो जोङो दिग्लि कुटि जों बेनिफ्राय फान्थाव बेफोरजों जों खुबैनानै रंजानाय जायो आरो नोंथां। ओमफ्राय जों मोसौखौ लाना फैना जायो दुब्लि फोथाराव जों हगारनानै होयो। बेनिफ्राय मोनाबिलि जायोब्ला जों मोसौखौ फिन न'आव खानानै दोनफैयो जेरै मोसौ गलियाव बेनिफ्राय जोङो बै दिनखालि जों मोसौनि दुरुंफोरखौ जोङो सोलायनानै होजोबो जायखौ जोङो गलियाव खानानै दोनो बेफोर दलुंखौ मोसौ गोदान गोदान होनाय जायो बेनि ज मोनलि समाव जोङो गोखा गोखै जोङो जायो जेरै एक्स' एक बिदनि जोङो मिथिंगायाव मोननाय जोङो बिफांनि बिलाइफोरखौ जोङो खानानै जोङो गोखा गोखै ओंख्रिखौ जोङो जायो आरो नोंथां। सोरबाया बेखौ
सोरबाया बेखौ जोङो बेदरजों जागोन सोरबाया अमा बेदर सोरबा बिदिनो दाउ बेदरजों सोरबाया बेखौ निरामिसबो जागोन आरो। मानोना जों बे दिनखालि जों गोखा गोखैखौ जाथारो आरो नोंथां बेयो जोंनि गोदो गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय आरो आजै आजौमोना बेफोरखौनो जों फालिबोबाय थादों। आरो जोङो गोखा गोखैखौ जायोब्ला जोंनि बेमार आजारा बेमार आजार सानाय सुनाया गायो होननानै जोंहा बर'फ्रा फोथायनाय दं आरो नोंथां बेखायनो जों दिनै गोखा गोखैखौ जोङो जायो। औ अब्ला आं नोंथांनियाव सोंनो लुबैबाय जेनबा नोंस नोंथांमोननि साइदआवहाय दा मानसि बैसागोखौ बोरैहाय फालियो नोंथाङा एसे फोरमायना होदो
औ हागोन नोंथां जोंनि ओनसोलाव बैसागोदाननि से खालाराव मानसि बैसागो फालिनाय जायो। बे मानसि बैसागु लोगोआव जोंहा गासै उन्दै गेदेर गासै आबै आबौ आइ आफा बिदा फंबाय गासैखौबो जों मान बावो जेरैहाय बे सेथि खालाराव जोंहा दुगैस्रां लोबस्रां गासैबो देलाय मालाय बा गस्ला गोदान दख'ना गोदान गामसा बेबायदि गाननानै नाय जों जोंनि न'खरनि बिगोमा बा जोंनिख्रुइ देरसिन बिसोरखौ जोङो खुलुमनाय जायो बबा बिसोरनिफ्राय जोङो बोर लानाय जायो आरो। आरो बिसोरनो जों मान बावनाय जायो। फालि बा आर'नाइ बेफोरबायाददि मानखौ होनाय जायो आरो। बिदिनो जोंनि ओनसोलाव आरोबाव दंबावो जेरै मानसि बैसाग बैसागु होनना बुङोब्ला गासैबोथ' गोथार जाखायो बे सान बे बैसागो। मानसि बैसागो सानखालि बिदिनो जोङो गामिनि दौरि दौसि बा जोंनि गेदेरसिन आबै आबौ बिसोरखौ जों नख नखर नखर थांनानै खुलुमहैनाय जायो आरो नोंथां। बिदिनो आरोबाव दंबावो। जोंहाथ' बैसागो रंजानो थाखाय जोङो दामग्रा देग्रा आगजुनि गोनांथि जायो। बैफोर दामग्रा देग्राखौबो जोंहा बबेबा मोनसे जायगायाव बा बरबआ मोनसे थानसालिफोराव दोननानै बे दामग्रा देग्रा आगजुखौ मान बावनाय जायो मानो होनना बुङोब्ला जोंहा बैसागो फोरबोआव रंजायोब्ला बेफोर दामग्रा देग्रा आगजुआ जाहाथे बाया बा जाहाथे गाज्रि जाया बेखौ सारनानै जोंनि ओनसोलाव बैफोर दामग्रा देग्राखौ मान होनाय जायो आरो।
राव नंगौ नोंदां।
औ नंगौ बिदिनो जोंनि सेथि खालाराव जोंहा बेबाददिनो रंजालांनाय जायो आरो बैसागो फोरबोखौ। खौ बिदि खुंनाय जायो जोंनि ओनसोलावहाय।
औ।
बिदिनो नोंथांमोननि ओनसोलावबो बैसागो फोरबोखौ माबायदि खुङो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन।
औ नंगौ नोंथां बुंनाया सैथो जोंनि ओनसोलाव जेनेबा बैसागोखौ बोरैहाय बुङो होननानै बुंुङोब्ला नोंथाङा बुंनो हाबाय सेथि जोंहा बैसाग दाननि सेथि सानखालि जोङो गावसोरनि बैसो गोसोआव गेदेरफोरखौ जों खुलुमो बिदिनो दौरि गोथारैफोरखौ जोङो थानसालियाव जों खुलुमहैयो थिग बिदिनो जोङो गाव गावनि बिमा बिफा गिबियावनो जों गाव गावनि बिमा बिफाखौ खुलुमग्रोगोन बिनि उनावसो बिदा बिबाजै लोगोसे जोङो आदै मादै बिदिनो न'खरनि बाय बागिफोरखौ गासिबो बेखौबो जों खुलुमस्राङो बेयो जोंनि गोदो गोदायफोरनिफ्रायनो सोलिबोनाय बे मोनसे परम्परा नङा होमबा जों बेखौ गोदोबो फालिदोंमोन। दासिमबो जों फालियो बर'फोरा आरो जोङो बेखौ इयुनावबो फालिलांबाय थागोन। आरो बैसागोनि जोङो सेथि दिनखालि जोङो बिदिनो बाथ गोाथौ थानसालियाव आर'ज गाबनानै जोङो बिदिनो गदोरफोरखौ जों खुलुमो आरो बिथांमोनहाबो उन्दैफोरनो जों बोर सानस्रियो। बे बोर होनाय लानाया जोंहा बेदिनखालि जायो आरो बेनिफ्राय जोङो नै थि दिनखालि जोङो बिदिनो जोंहा बर'नि दामनाय दनाय जेरै खाम जथा सिफुं सेरजा गंगोना बेफोरखौ लानानै जोङो मोसानायाव जोङो मुखुब जायो आरो बिदिनो जोङो सेंग्रा गावसोरनि ग्रुपजों सेंग्रा सिख्लाजों बिदिनो बोराय बुरैफ्रा गावसोरनि ग्रुपजों बिदिनो उन्दै गथ'फोराबो गावसोरनि ग्रुप बनायनानै बिथांमोनाबो बिबायो आरो मागियो बिदिनो बिदिनो जोङो गामि दुइ थारिख थिन थारिखआव जोङो गुबुन गामि एसे गोजान गोजान गामियाव थांग्रोयो। बिनिफ्राय जोङो सय थारिख खाात थारिख जोबथा खालार खालि जोङो गाव गावनि गामियावनो मोस जोङो सानखौ बारहरनाय जायो आरो बिदिनो जोंनि ओनसो ओन सोलाव जेनेबा से सप्तासिम जोङो। जोंनि बैसागोखौ जोङो खुंनायखौ नुयो आरो बे जों लोगोसे जोंहा गामियावनो जोो खेला दुला बादायलायनाय बे मोसौ थख खालि खालामनाय जायो आरो जायफोरखौ जों ग गथ'फोरखौ जोङो मोनसे थुलुंगा होनाय खालामनो थाखाय गथ'फोरखौ इयुनाव माबा मोनसे जाफुंसार सुबुं सम्पद सोरजिनो हाथों होननानै जोङो गथ'फोरनि टेलेन्ट बा बिसोरनि रोंनाया बेसेबां आखा फाखा जादों। बेखौ जोङो सुनायनाय जायो आरो बेखौ खारनाय बारनाय। बिदिनो थुनलाइयारि बादायलायनाय बेफोरखौ जों लानाय जायो आरो जोंनि ओनसोलावहाय। आरो लोगोसे जोङो जौ जेवजा मोसानाय जायखौ जोङो मोसानाय बैसागु मोसानाय खुगा जेवजा मोसाया होमबा नोंथां। बेखौबो जोङो गथ'फोरनि उन्दै गोदेरफोरनि उन्दै बिदिनो जोङो रंजानानै जों बे माने प्रग्रामखौ जोङो खालामनाय जायो आरो बे फोरबोजों लोगोसे। अब्ला नोंथांमोननि साइदावहाय बिदि बैसागो रंजानायाव बिदि गथ'फोरनो खेला दुला बादायलायनाय बेफोरखौ होयोना होआ नोंथां।
औ जोंनि ओनसोलावबो बेबायाददिनो सेथि खालाराव होआब्लाबो। जोबथि स्नि खालाराव होनायखौ जों जोंनि ओनसोलाव बांसिन नुयो आरो। गुबुनथिं गुबुन थारिगाव होयो नाथाय जोंनि ओनसोलाव ओ जोबथि खालाराव जोबथा बैसागु बिदाय होना होयो होननानै जोंनि ओनसोलाव ओ बेबायदिनो खेला रंजानाय बाजानाय मोसानाय गासै बोराय बेन्थ' ज' जानानै ओ बे दिनखालि ओ स्नि खालार खालि बैसागु फोर्बो फालिनाय जायो आरो ओ बिदिनो थैना थांनाय सुबुंफोरखौबो बै सानखालि ओ मान बावहरनाय जायो।
औ
बिदिनो ओ मोसानाय रंजानाय बादायलायनायबो थायो। आरो बोराय बोराइफोरनिबो मोसानाय थायो आरो बिहामजो दलनिबो मोसानाय थायो बिदिनो जोंनि ओनसोलाव बिदिनो गोबां रोखोमै ओ रंजालाङो आरो बे स्नि खालार खालि ओ नोंथां नोंथांनिसिम आंनिफ्राय सोंथि जेरै ओ बैसागो रंजानायाव जोंहा जोंनि आंगो मा मा दामग्रा देग्रा आगजुफोर दङ' नोंथाङा आंनो एसे
औ हागोन नोंथां जोंनि बे बर'नि आंगो बैसागो फोरबोआव जोंङो बर'नि खाम जथा सिफुं सेरजा आरो गंगोना थरखा बेफोरखौ जों लानानै जोंङो रंजायो। ओ बिदिनो आरो आइजोफोरा। जेरै दख'ना गोमो गस्ला ब्लाउस गोजा आरो लोगोसे बिसोर फास्रानि फालि लायो
औ
आरो बिथांमोना फथा लायो बिनिफ्राय गंगनाखौ बिसोरो खर'आव थेबनानै लायो बेनिफ्राय बिथांमोना संख'नि आसानखौ गानो आरो थिग बिदिनो हौवासाफोराबो ओ जोंङो गामसा गोथां बिदिनो गस्ला गुफुर लोगोसे जोंङो फास्रानि फालि बा आर'नाइखौ जोंङो लानानै जोंङो बिदिनो बर'नि जायखौ जोंङो देंखो रोजाबनानै जों मोसायो खुगा मेथाइ माने सेंग्राजों सिख्लाजों जंखायलायनाय बेफोर रख मेथाइ जोंङो बै बैसागोजों जों गोरोबफा होनानै जोंङो रंजानायखौ जोंङो आथिखालावबो फालियो आरो गोदोबो फालिबोदोंमोन आरो दायो जों बेनिफ्राय बेहाय जोंङो जो खौबो एदावनानै जंखायलायनाय हौवायाबो सेंग्राखौबो जों खावलायनाय सिख्लायाबो हौवाखौ जों एदावलायनाय बेफोर रोखोम जों खुगा मेथाइ खौ रोजाबनानै जोंङो मोसायो आरो नोंथां
औ नंगौ ओ बिदिनो बैसागो फोरबोआवदि जोंहा ओ लांङा मारा होनाय फोर्बो दंङ' बिनि सोमोन्दै नों थांङा माबाफोर मोनथियो नामा?
आं बिनिख्रुइ बिनि सोमोन्दै एफाग्राब मोजां मिथियाखै नोंथां नोंथांङा एसे फोरमायना होदो।
औ बे लांङामारा बा लामायाव होननाय फोरबोआ जाहैबाय जोंहा बैसागो फोरबोआवथ' गासै बिफांनिनो ओ फिथाइफोरबो थायहांङो नंङा होनबा नोंथां
औ औ
बे फिथाइ सामथायाइ गोरलै गोरलै जानाय फिथाइ सामथायाइफोरखौ ओ बे फोर्बोआव होनाय जायो मानो होनना बुङोब्ला गिबि थायजेनन्नाय बिफांनि फिथाइफोरखौ बे ओ जोब बैसागुनि जोबथि खालाराव लांङा मारा बा लामा होनाय फोर्बो फालियो बेयाव बउनाय जायो आरो बिदिनो बे फोर्बोआव ओ गामि गामि बायदिसिना खांथिंङो जेरै सोरहाबा माइरं हरो सोरहाबा बिदिनो मैगं थाइगं हरो बे फोरखौ खांथिंनानै इसोरनो बा मोदायनो संनानै ओ बाउनाय जायो आरो दिंखियाखौथ' जायो बे फोरबो बा बैसागो फोरबोआव। बे दिंखियाफोरखौबो एवनानै हैनाय जायो आरो। मोदायफोरनो बेखौनो लाङामारा बा लामानि होनाय फुजा होनना बुंनाय जायो आरो नोंथां।
नोंथांनिफ्राय आं गो मिथिनो मोनना जोबोर गोजोननाय मोनबाय। अब्ला इयुनाव नोंथांनिफ्राय गोबां खोथा मिथिबावगोन होननानै आसा फारिबाय। अब्ला जोंनि सावरायनांगौखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ औ दोनथ'दो औ नोंथांनिसिमबो।